हेल'
अ हेल'
खोनादोंना आगै?
औ खोनादों आब'
खोनादोंना औ हेल' हेल'
हेल'
खोनासै नामा? हेल'
अ हेलौ खोनायानो नेटनि प्रब्लेम जादों औ दे दासो खोनादों नै एसे ओहो बारा नांनो नागिरा दं ओरैनो आब' जिरायनानै
ओमफ्राय आङो माखासे बर'नि ओंफोरनि थाखाय रायदों होननानै नोंसोरो फन हरदोंमोन आरो
औ
औ हा-हागोन आब'
अ नोंजों